नोंथां औ।
खोनादोना नोंथाङा? औ। ओ नोंथाङा मा खामनाय दं दा सान्दै?
आङो दासान्दै बिदिनो गामिफोराव माइ हाजिरा खामला गायदों। नोंथाङालाय?
औ आंबो बिदिनो ओ बोथोर नालाय नोंथां माइ गायनायानोसै। उम। आं माने नोंथांनावहाय माने ओ फंसे बाथ्रा माने स सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादों नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना?
गोन नोंथां।
औ माने जोङा ओ आथिखाल एबा ओ ओ जेनेबा गोदो गोदायनि एबा नैबे आथिखालनि सोलिबाय थानाय जेरै सिख्लाफोरनि देलायनाय एबा गाननाय जोमनाय औ। गोदोनिदों आरो दानिजों जेनेबा माबोरै दिफारेन्स फाराग नुनो मोनदों? बेफोर बिनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
अह।
बुंनो थाङोब्ला गोदो ओ गोदोनि दिनाव जोंथ' गोदो बांद्राय मिथिजोबामोन, एसे से मिथिगौब्लाबो एसेखौनो बुंनो बुंना होनोसै आं नोंथांनिसिम। गोदो ओ ओ जिहेथु ओ गस्ला गाना मोननो बि दिनो ओ ओ दखना ओ लांगा दख'नाफोरखौ दानानै गानो नो गोदोनि जुगाव ओ बांसिन सिख्लाफोरानो ओ दख'ना ना दानाय ओ लुनायाव जोबोद आखा फाखामोन नालाय गोदो आरो ओ दानि बायदि ओद ओ ओ गस लाया गैयामोननो, बिनिखायनो गोदोनि ओ सिख्लाफोरा बिदिनो गाव गावनो ओ जि दानानै ओ बिफोरखौनो गानोमोन, औ बिदिनो दोनि सिख्लाफोरा ओ आरो देलायनाय ओ गाननाय जोमनाय बिदि ओ सोखो मोखो नङामोन। दानि दानि जुगनि सिख्लाफोरा बुंनो थाङोब्ला ज बिदिनो ओ गोरोंबो बुंजायो दानि जुगनि जेरैबो ओ आखा फाखाबो बुंजायो। दा गोबां गोबाङानो ओ दखनाबो गानो गस्लाबो गानो आरो बिदिनो गोबां आनो गाज्रि गाज्रि द्रेसबो गान । ओ जोङो दानि जुगाव आरो सिख्लाफोरखो गोबाङानोओ बिदि बिदिनो देलायनाय गाननाय जोमनायाव गोबां सोखो‌ मोखो जाबाय बिदिनो । गाननाङै ड्रेसफोरखौबो गानो । ओ बिदिनो । जों बहाबा थांनाङै जायगाफोरावबो थाङो ओ मोजाङै । ओ गोबाङानो मोजांबो दं गाज्रिबो दं । गोदोनि गोदोनि जुगावथ' जोङो गोदोनि जुगनिखौथ' जों बांद्राय मिथियामोन । गोदोनि जुगाव सिख्लाफोरा । ओ बिदि नङामोननो होननानै जों मिथिगौ ओ फाम मोननो दानाय लुनायाव ओ खामानि मावनाय अमा दाउ फिसिनायाव ओ दानि दानि सिख्लाफोराबो खायसे खायसेया दानाय लुनायाव आखा फाखा दाउ अमा फिसिनायाव आखा फाखा ओ बिदिनो खायसे खायसे ओ सिख्लाफोरा दा गोबाङानो सोलायबाय दा बांसिन बांसिन । नानो फरायनायाव गोसो होयो बिदिनो औ बिदिनो नुनायाव बांद्राय गोसो गैया खायसे खायसे खायसेया खायसे खायसेयाथ' दानाय लुनाय गाननाय जोमनाय फरायनाय । बिदिनो दाउ अमा फिसिनायाव गोबां आखा फाखा जाहैबाय । बिदिनो औ ।
बुंनो थाङोब्ला दा देलायनायाबो जोंना गोदो मेकआप गैयामोननो दानि जुगावथ' गोबां । सिख्लाफोरानो मेकआप बिदिनो खानाय रोनाय बि बिदिनो औ आसुगुर साफा खालामनाय । मोखां सुनाय बेफोरखो जों दानि जुगाव नुनो मोनो गोदो बिदि गैयामोन होननानै जों खोनानो मोनदों नोंथाङाबो हायोबा एसे फोरमायना होदो ।
ओ ओबुंनो थाङोब्लाथ' जोंना गोदोनिजों । दानि
औ औ। औ।
बाबा बिदिनो ओ दाबो जोंहा